औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि गामामलायनो थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां। ओम ओम नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ
आयदायानो जाबाय आबाद आबाद मावनाय औ औ औ आबाद मावनाय। जागायसै होनबा नोंथां। ओम आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो ओ मेसें दैज्लां आबाद मावनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदि बोथोराव मावनाय जायो। जोङो गुबैयै आबाद होनोब्ला माइ आबादखौ लाग्रोनोसै नोंथां।
औ औ औ
माइ आबाद माइ आबाद होनोबा जोङो ओ बांसिनै दैज्लाङाव मावनाय जायो नङा होनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ङावबो मावनाय ओ माइ आबाद दं जे ना नाथाय जोंबो दैज्लाङाव मावनाय माइखौ जागायग्रोनोसै।
औ
माइ होनोबा जोङो ओ माइ गायनाय जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम सावरायनोसै नोंथां। बे माइ आफाद मावनायावनो माइ आबाद मावोब्ला जों मावनायाव ओम फार्स्टआवनो हालेवग्रोना लाबाय। माबायावनो हालेवग्रा लानानै जोङो जोलैखौ जोलै लाखिना दोनखानाय बाख्रियाव दोननानै जोलै एक्सट्रा माबानिफ्रायनो हानानै लाबोनाय माइनिफ्रायनो जेरै लाखिना दोनखानाय जायो बे माइखौ सोमना दोनखा दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ जोङो ओम फोनो थाखाय हालेवग्रोना लानाय आबादखौ खोथिया फोनाय होनना बुंनाय जायो बेखौ।
औ औ औ
खोथिया फोना लानानै बेखौ जों फोथारखौ हालएवग्रोना लानानै फोमोननानै फोथारखौ फोमोननानै लाग्रोबाय लाग्रोनानै खोथिया जौ ब्ला बे खोथियाखौ जों फुनानै माइखौ गायनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां बे ओम खोथियाखौ फुनानै गाय फुना लानानै हालेवनानै फोमोनना हाखौ फोमोनना लानानै गायनाय जायो। गायनानै एसे देरोब्ला बिदियैनो दानाथ' हासार होनाय जायो नङा होमबा। एसे हासार होबाय एसे बिदि होना लाबाय होना लानानै मोजाङै माइखो मावनाय जायो बेनिफ्राय देरोब्ला बेयो लासैनो ओ फिथाइ थाइबोयो नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ।
दानानै लास्टाव मोनहोयो नङा होमब्ला नोंथां बे माइखौ मोनहैयोबा जोङो हानानै लाबनांगौ जायो न'वाव हानलाबनानै ओ मारा नाफैनांगौ जायो बे नाफैनांगौ माइखौ नाफैबा बेखौ मारा नानाय होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां बे नारा नाम नाखांनानै जोङो गावबा गाव बाख्रि थायो मा होनब्ला नोंथां जायखौ जोङो माइ थुब्रायना दोन्नाय बेखौ जों बाख्रि होनना बुङो नालाय बे माइ बाख्रियावनो जोङो बेखौ नान मारा नाना लानानै माइखौ ओ जोङो एक्सट्रा एक्सट्रायै होननानै माइखौ सोनानै गावबा गावनि बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो बेखौ उम गोबाव सम जेनेबा दैज्लां मेसें बेफोराव जानो थाखाय जों लाखिनानै गोबाङै लाखिनानै दोननाय जायो नङा होनब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो अ बेखौनो जोङो दिहुनै ओ उनफोराव दिहुनै दिहुनै लामनानै सौनानै ओंखाम जानाय ओंखाम जानाय जे नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
माइ आबादखौ जोङो बिदिहाय मावनाय जायो।
नंगौ नोंथां
नोंथां फंनैसो सुनना हो
जों दाथ' आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनि ओ गामियारि सुबुंनि थाखाय बयनिसायबो ओ गोनांथार आबाद एबा गासैबो मावनाय आबादानो जाबाय माइ आबाद मावनाय आरोना
नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो नोंथां बुंनाय लेखा बेबायदिनो माइ आबादखौ बेबायदिनो
ओ गिबियावनो खोथिया फोनानै बेखौ खोथियाखौ फुनानै ओ हालेवनानै बे बेखौ हाखौ फामोननायनि उनाव माइखौ गायनाय जायो आरो ना
नंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो माइ गायनायनि उनाव नोंथां बुंनाय लेखा माइया जेब्ला मोनो अब्ला बे माइखौ हानानै जोङो लाबोनाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां
औ बे माइखौ लाबोखांनायनि उनाव मारा नानानै ओ जोङो बेखौ ओ बे माइखौ दोनथुमनानै एबा जोङो बे माइखौ सौनो लांनाय जायो आरोना मिलाव औ बेनो जों बेनो जों जों जानाय माइरंआ जाहोयो आरोना बेबादिनो आबाद होननानै बुङोल्बाथ' ओ गिबियावनो माइ आबादा थाबाय बाय मानो होनोमब्ला माइ आबादखौ गासैबो गामियारि सुबुंफोरानो मावनायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला जोङो बेबायदिनो ओ लावआबाद बेफोरबायदि खुमब्रा एबा पानेलाव आबाद
नंगौ नोंथां थारै
आबाद दं जायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय जोङो औ आरो आबाद होननानै बुङोब्ला फारसेथिं जोङो आलु आबाद नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औ आलु आबाद होननानै बुं ब्ला जोङो ओ जायखौ जोङो गोबां सुबुंखौनो गामियारि सुबुंफोरल' नङा ओ गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदि आलु आबादखौ जों जोबोद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो।
नोंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जों आलु आबाद मावनो थाखाय उम गिबियावनो जोङो आलुखौ न'आव थाखानाय आलु एबा ओ गलानिफ्राय एबा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबो लाबोनानै बेखौ बिदान बायदि दोननांगोन आरोना
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बेनि उनाव जोङो ओ मोनसे एबा दब्लाय एबा ओ जोंनि फोथाराव जोङो जेसेबांखि ओ आलु आबाद मावगोन बेखिनि हाखौ फोमोननानै लानाय एबा जोङो हालेवनायनि उनाव फोमोननानै लानानै ओ जोङो बे आलुखौ जायखौबा जोङो गलानिफ्रायबा ओ बाजारनिफ्राय बा बाजारनि फ्राय बायनानै लाबोनानै दोननाय बे जोलैखौ जोङो बे फोमोननाय हायाव ए फफ फनानै एबा गायनाय बायदि गायना होनाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो गायनायनि उनाव ओ दानथाम दानब्रै बेबायदिनो थानानै लासै लासै बे दाननै दानथामथनि थानायनि उनाव बेबायदिनो लाइफां बे आलुनि लाइफाङा खिलिबोयो आरो ना
नंगौ नोंथां' थारैनो
बेबायदिनोथ' जोङो जेब्ला आलुनि बे लाइफाङा खिलिबोयो अब्ला जोङो आलुखौ एसे एसे माने जोथोन लानांगौ जायो ओ बेबायदि बिदिनो आलुनि बिलाइफोराव जोङो ओ एम्फौ एनला बेफोरबायदिनो गोबां गाज्रि बेसाद एबा गाज्रि एम्फौफोरखौ जों बानायखौ नुनो मोनो बेनि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो बेफोराव मुलि होनाय मुलि सारनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो एसे बेबायदिनो से से दान नै दान थाम दान बेबायदिनो थाङै थाङै आलुआ जेब्ला देरबोयो आरो ना
नंगौ नोंथां
जेब्ला जोङो आलुखौ बुरनाय जायो आरो बे आलुखौ बुरनायनि उनाव बुरनायनि उनाव जोङो आलुखौ दोनथुमनाय जायो एबा जोङो जानो थाखाय न'आव लाबोनाय जायो फोथारनिफ्राय नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेबायादिनो आलु आबादखौ बे रोखोमै मावनाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां औ नोंथां थारैनो नोंनि नोंथाङखौ दानि बयसो बुंलांनाय बायदि बिदिहाय मेसें दैज्लां मेसें बोथोरावबो दैज्लां बोथोरावथ' जों बांसिन गोबांथारै माइ आबादखौनो मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां दा मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव मावनाय होनबा जोङो बिदिहाय मेसेङाव गोबांथार मेसिंफोराव पथल जिंखा बिदिहायबो मावनाय जायो जोगोनार मावनाय जायो दैलावफोरखौ बिदिहाय मावनाय जे नङा होनबा नोंथां बिदिहाय बेफोरखौ मावनो होनोब्ला जोङो एसे बोरि जेरावहाय दै थायो बिदि गोजौ जायगा नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां बिदिहाय गोजौ जायगा नांगौ जायोबा बे जेरैबा जोङो बे दै थानानै दैया बिसोर जेनेबा फुथारा दै बुजा जानानै लोमनानै थैहोआ दंफां बेफोर लाइफांफोरखौ आबादफोरखौ बिदिहाय हाइजें हालदै बिदि मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां बेफोरखौ जोंयो रुना लागोन लाग्रोनानै जेनेबा जिंखानि बागै बुङोबा जिंखाखौ जोङो जोलै लाखिनो थाखाय फिथाइखौ फोरानना लाग्रोबाय बे फिथाइनिफ्रायनो बेगरा रानानै दोननानै जोङो हालेवगोरोना लानानै बेखौ बेखौ जागा दाबसेयाव गरनै गरथामै बिदि हायै होयै होयै देरबा एसे देरनायनि उनाव बेखौ खाय एबा जिंसिफोर बिदिहाय दिरुंहाय होनानै नै बेखौ मानला होनाय जायो जे नङा होनबा नोंथां बेनि थाखाय जोङो सां लुनानै होनाय जायो सां लुनानै होनाय जायो बे साङावनो मानला होनानै बेखौ फिथाइ थाइहोनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां
औ थारैनो नोंथां
बिदिहाय सांफोरखौ लुनानै आं होनानै बेखौनो अ नोंथां
औ ओ दा बेबादिनो जोङो औ नोंथां बुं बुंलाय नोंथां
बिदियनो जोङो आबादखौ मावनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां नोंथां जों आबाद मावनायनि बागै बुङोबाथ' गोबांथार बुंनानै फोजोबनो हाया
औ
नोंथां बे जिमन्दआवथ' जोङो आबाद मावनायनि बागै गासैखौबो बुंफोरनानै फोजोबग्रानो हाया नङा होनोमा नोंथां?
ओ नंगो नोंथां थारैनो
अेब्लाबो नोंथां जों मोनथियै बाथ्राफोरखौ आबादनि बागै नोंनिफ्राय मोनथियै बाथ्राखौ मिथि मोनबाय आरो सम बेसे जोंनि सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों।
औ नोंथां
औ गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां।